हेलौ। हेलौ
औ आरो
खोनाबाय
औ खोनादों।
ओमफ्राय। औ खोनाबाय
खोनादों औ खोनादों।
ओमफ्राय नोंसि ना मा अमा फाराम खालामदो होननाया नोंसिनि बिफाया अमा फार्म खालामदों होननाया मा मारै मारै खालामा होनदोंलां
ए आंथ मिथिया बोरै बोरै खालामोथाय।
सोङाखै नोंसिनि फिफानाव?
सोंङाखै आं सोंनायालाय।
उम दा सोंनानै मारै मारै खालामा बेखौ नांगौमोनलै आंनो।
माल
खोनाबाय।
औ।
दालाय माथो।
मा? दंलाबायो जिरायनानै। ओरैनो दंलाबायो जिरायनानै
आं प्रेकटिसाव फैदों।
दहाय थांदोंमोन आं उम।
मा मा थो मा माथो खालामा
प्रेक्टिस खालामनायाव होनदोंलां।
बिदिनो मोसाबाय आरो बेफोरखौ फोरोंबाय।
उम।
गथ' फोरखौ
मथा मथि माबा दामग्राफोरा साबेसे दङ?
औस जागोन खोमा।
उम मोसाग्राफोराबो बुरजाखाना?
उम।
आंबो सोलोंनो जा गोसो जायोलै।
सोलोंनो गोसो जायो आं फोरों दो
उम उम।
ओ औ फैदो होनदां।
उम हो आमफ्रय फोरों फोरोंनाया मा मा बारोय जायोथाय?
प्रेखतिसा सुनिबारावबो।
मंगलबार बाराव
उम
औ वाटसप लागोन।
उम।
बा।
वाटसप मा दानाव?
जुन जुलाइनि एक थारिकनिफ्राय जागोन।
सानबैसे जागोन बायदि?
इ ओ सपता खनसेसोनि जागोन खोमा।
उम।
सप्ता खनसेयाव रोंजोब गोना रोंजोबा सोलोंजेननाया।
ओ बिदिनो सारे गा मा बायदिसिनाखौ हाहैजोबगोन आरो
उम। सा रे गा मा खौ
उम।
ओमफ्राय सिफुंफोरनियासो गोरा ना माथो सिफुंआ?
आखाइ बायगोनां आखाइ बायनानै बेनिफ्राय आराम बारखौ गथा सुहोनांगौ होमबानो जायो।
उम आखाइ गोलैनो गोबाव लागोनदां?
हा।
साननै सानथामसोजो आफाइ बायहैगोनो हमबायसै
उम।
होद आखाइ बायनायाव। ओमफ्राय डाइरेक साननैसो लायो आखाइ बायहोनायाव।
ओम।
ओमफाय दाइरेग माबादो
आं थांगोन आं एबार माबानिफ्राय
हा
सनिबारनिफ्राय थांगोन आं
हो बानायाखै
हो।
आखाइ हरफ्लांदों
नआवसो दङ ओरैनो आलां फालां
औ
जाबाय
आदा
मालिक नोंस्रासो गोजान गोजान दामनो मोनथारबायदां
मोनबायमोनलै
ओम। ओम ओम सोलोंनायानो जाया ओमफ्राय नोंसोर सुबा गोसो जायो नोगोरनो दामफानो।
बारा दामबाय थाबानो उनाव लासैनो गावनो रोंलांखायो मालाय दामनायखौ खेल लालांनांगौ होनबानो मारै दामबा मारै गोमो। मारै सुबा मारै गोमलांयो बेखौ थाल लानांगौ।
गानफोरनि दामनाया मिउजिकआ नों-नोंसोर हागोन ना हाया ओमफ्राय बिदिखौ?
बाथ'
खोनाबाय।
औ मा होनदों।
बे गानफोर दामनो जेनेबा मोनसे गानफोर दामनो बिदिनि मिउजिकखौ हागोनो हाया होनदों नोंसोर
होद गान खनग्रा गान खनग्रा दंबा एसे मोजांसिन जायो आरोना। गोसोआव थानायबानो जायो दामनो लाय। बेसे हायो
ओम।
बारा रोंजोबा ना
ओम लासैनो रोंलांगोन नोंसोरो ना
दामबाय थादावबासो आखाइ बायलांयो ना रोंलां‌‌यो उनाव
ओम बिदिनो जायो।
उ
एबारनिफ्राय थांनांसिगोन आङो। ले-लेखाफोर लांनांगोन नामा मा सा-रि-गा-मा लिरनो।
दा बोरो फावथेन खारा फावथेन खाथा लाबोदो।
उ
खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय।
उ उम
खान्थाल खान्थालफोरलाय गैया। गाबोनफोर जायै जागौलै रायरायायनो।
मानो। खान्थाल गायाखै जोंहा खान्थालानो गैया गायदों गायनाया थायाखै दाबो। खालमासिफोरसो थायगोन खोमा उम हो देग्लाय थायालै खालबासि थायगोन खोमा।
जोंनाबो गैयालै मालायफोरनिखौसो जानांगौ जायो।
उ गौयालौ जोंना। रांखौ औ थाइजौ खान्थाल थाबासो जानो आराम जायो।
उम आंखायनो। बे नालाय जोंनियावबो। थाइजौ दं ओमफ्राय। गसाव जोबसै आरो जोंनाबो।
खोनाबाय।
गोदौबा गोथाव जायोना उम।
बिदिनो। सानदुं गोसाफ्राव जानो लुुबैयो आरो। बेनो।
ओरै गरमाव आराम गोलोमदै गगार होदो।
उम खामानिफोर मावदो ना जानानै खामानिफोर माव खोल मोननै
खामानि मावो
उम
उम
हा
आरो सोर सोर दं नोंनिया?
आं हारसिंसो दङ रावबो गैया। ओंखाम ओंख्रिखौबो संनानै जानांगोन आरो ओंखाम ओंख्रिखौबो संनानैसो जानांगौ रावबो गैया आलासि आलासि न'आव दङो आं हिनजावफोर दंबाबो माबासोलै संनानैसो जानांगौ जायो।
हा
मैयालाय।
बिमाया
खोनाया
बाया होनदां।
अमाफ्रा गैयाना आ मा जाथ्रालै हा खोनाया
खामानि मावनो थांजोबाय नामा होनदां?
खामानि मावनो थांबायलै गैला आं ल'सैसो,
बिबाजैनि फिसाला सासे दं आरो बेजोंनो आरजिनोसै
नै
उम।
हो
बेसेबांसो गोजान जायो?
गोजाना?
उम।
एसे गोजान जायो मासो बिदिनो बिस किलमिटारसो जाहैगोन खोमा।
थांबाय थाथारो नामा?
हा।
थांबाय थायो नामा होन दां?
गोजान ओमफ्राय फारसेन खमना जों कलेजाव मोना बिदिनो।
बेगांना कलेज फ्राथ' अ मोजांना कलेजफ्राथ होनबा?
मोजां मोजाङालाय कलेजसालाय।
औ खोनादों।
मोजां जागोन।
माय गायाखै नोंसिनिथिं?
माइया दासो खोथिया फोहांजोबदों। बे मास जोबबा गायसिगोन खोमा।
गायथवाखैना होनबा औ गायथवाखैना होनबा।
ओहो।
जोंहाबो गाइहां गायाहां दाबो गाइथ'वाखै गायसिगोन खोमा एबार।
उम उम। नोंस्रा बुरजा गायोदांना?
हा?
नोंस्रा बुरजा गायथारदों मालाय।
बारा बुरजा गैयालै
उम उम।
जोंथिं दैयानो मोनाना अखा हाबाल।
जेव जेव फोयो। दिनथियो
दोनोसै होनबा।
हा?
उम थाथोंसै
उम दैयानो मोना।
ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै नामा होनदां मालाबा रायज्लायफिनसैय।
ओं।
ए
औ दे